खोनादों ना नोंथां?
औ हेल' नोंथां। औ खोनादोंना खोनादोंना? औ। औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोनबा?
आंनि फन खालामनायनि जाहोना नोंथांमोननिजों जेनेबा दा। जोंनि बर'आव मा मा ओंख्रि जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै।
औ सावराय
औ नोंथां नोंथांमोननिजों बांसिन मा मा ओंख्रिखौ जानाय जायो?
औ जोंनि बर' हारि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोबा जोङो। औ मिथिनो मोनो जे जोङो अनला खारै सबायजों सा मु नारजि अमा जेरैहाय लाइ लाफा खांनानै। जोङो मैगं खारदै संनाय। जायो आरो बिदिनो औवा मेवाइ। था-लिर-बि-थालिरनि जायखौ जोङो बिसुंनो थालिर बेफोरबायदिनो जोङो माखा से दोरोङारि जोंनि बर'नि ओंख्रि दङ बेफोरखौ जोङो संनानै जायो आरो जोङो। बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्ला जों बांसिनानो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जोङो खारैजोंसो संनाय जायो।
बेखौनो आङो फोरमायनो सानगोन नोंथांनि सिगाङाव बे खौनो सावरायनो सानोदि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौहाय माबोरै संनाय जायो। बिनि सायाव एसे गुवारै बेखेवना होनो सानदों आङो।
औ नोंथां
बिदिब्ला आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'नि। दोरोङारि ओंख्रि जेरैहाय अनलाजों दाउ बेनि सायाव एसे गुवारै बेखे वनानै होनो सानदों
औ नोंथां
औ बिदिब्ला आङो बेखौनो। जोंनि बर'नि ओंख्रि दोरोङारि ओ- दाउजों। अनला बेखौ आङो नोंथांनो गुवारै बेखेवनोसै। जेरैहाय जोङो गिबियावनो जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो। माइं नांग्रोगोन बे माइंखौहाय जोंङो। गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनांगोन दसे समनि थाखाय मानो बुंङोब्ला जोंङो बेखौ। सोमनायनि जाहोनानो, जादों बेयो जाहाथे मोजांङै गुरै रुइयो देनायावहाय मोजांङै गेलेयो बिनि थाखाय। जों दसे सम सोमनानै सोमना दोनखांनायनि उनावहाय बेखौ मोजांङै सुनानै लागोन सुखांनानै। सुखांनानै जों बेख बे खौ दसे समनि थाखाय बिनि दैया मोजाङै गसरलांङो बेनि थाखायहाय जोंङो। खिरखा बा जायखिजाया बिदि गरं गोनां जायखि जाया आइजेंआव जोंङो बे। खौहाय सुखांनानै लाग्रोगोन बेनिफ्राय फारसेथिं जोंङो। जाय जों दाउखौ मोजांङै गोदानानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोंङो। दाउखौहाय सुनो मोजांङै सुना लानखांनायनि उनावहाय। गंसे सारायफोरखौ जोंङो मोजांङै। गुदुं खालामनानै बेवहाय जों थाव गुबै होनाय जायो थाव गुबैखौ जोंङो। होननानै गुदुं जायोब्ला बेवहाय जोंङो सामब्राम गोजा जोंङो जायखौ बुंङो आरो आलौ बेखौहाय जोंङो होनानै मोजाङै एवफ्रामना लागोन दाउखौहाय बेयावहाय जोंनो मा मा मस्ला नांगौ बेखौहाय जोंङो होनानै लागोन मस्ला आरि होनायनि उनाव बेहाय जोंङो बेफोरबायदिनो संख्रै, हालदै बेफोरखौ मोजांङै होनानै एवफ्रामगोन दाउखौ मानि एवफ्रामो बुंङोब्ला जोंङो नोंथां बेखौनो बुंनो हायो जोंङो जोंनि बे दाउआ गोथां खारनाया खारो आरो आरो दाउनि मोजां मोदोमनाय गोदान थाव मोदोमनाया फैयो बिनि थाखाय जोंङो मोजाङै एवफ्राबनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोंङो बे दाउखौहाय खांनानैबो दोन्थ' जायो दसे समनि थाखाय नंङाब्ला अब्लाबो जोंङो जोंनि जा दै ओंखि संनो गोनां बेखौहाय बे दाउ एवफ्रामनाय साराय यावनो दाउवाव जों ल होनो हायो बेनिफ्राय मोजांयै गोदोव होनो होयो गोदौव होखांनायनि उनावहाय जोंङो जा जोंनि खारै बे खारैखौ जोंङो मोजांङै बेवहाय होनानै लागोन बेयाव होखांनायनि उनाव जोंङो जा माइरं सुखांनानै दोनदोंमोन जोंनि दै आ गोदौव सानदि बे माररंखौ देनानै लागोन माइरंखौ देनो थाखाय जोंङो दा नै गोदान मुगानि जों गोरोबफानानै सोलियो नालाय दानिया माखासे मानि जोङो जेरैहाय ग्रेनदार मेसिन जेरै मेचनफोर बेफोरावहाय उननायखौबो नुयो नाथाय जोंङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय जोंनि उवाल आरो देंखि बेफोरावबो देनानै लाजायो बे जोंङो अन माइरं देनायावहाय जोंङो जा हाइजें, सामब्राम गुफुर बेखौबो होननानै देफा जायो बेनिफ्राय देखांनायनि उनावहाय जोंङो अनलायावहाय जा दै गोदौदों बेयावहाय जों बे अनलान अननायखौहाय जोंङो मोजांङै गोदौनाय- गोदौनाय नायनायाव मानो होनोब्ला जाहाथे बियो गथाखाया बेनि थाखाय फारसेथिं गारबा नंङाब्ला जों सागंजोंहाय मोजांङै एग्लुंबाय थागोन आरो नोंथां मानो होनब्ला बेयो जोंना अनलाया गथा जानो नागि गथा -गथा बे बादि जानो नागिरो बेनि थाखायनो बेखौहाय दसे सम मोजांङै गोदौ होगोन बेनिफ्राय जोंङो खारै आरो जोंनि संख्रि बेखौहाय मोजांङै साखिनानै होगोन मानो होनोब्ला संख्रि यै आरो खारै बेसोर मोननैया बारा आरो खम जायोब्ला जोंनि गोथावा मोजांङै फैनाय नंङा बेनिखायनो आरो जोंनि बोथोर हिसाबै जेरैहाय मेसें बोथोराव दुन्दिया मोनो आरो दैलां बोथोराव जोंङो जायखौ गंगार सुदिया नंङाबा मरु धुनदिआ बुंङो बेखौ हायो जों‌ मोननो गोनां आव होना लायो जाहाथे मोजां मोजां मोदोमो बेनि थाखाय नोंथांङाबो जोंनि बर'नि दोरोंङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन
जोंनिजों ओरै नाफामखौ माबोरै संङो बेखौ खोन्थानोासै आंङो नाफामखौ -नाफामखौ जोंना फार्टआव माबोर्रै बानाय बेखौ खोन्थाग्रोनोसै आंङो बेखौ फोरमायग्रोनोसै जोंना नाफामखौ बानायनो थाखाय ना गोरलै गोरलैखौ बाहायनाय जायो ना गोरलै -गोरलैखौ लानानै उवाल एबा उवाल -उवाल गोदोनि माबायावाथ' उवालाव बाहायो उवालाव ना गोरलैखौ देग्लिनानै मोजां मथन देग्लिनानै थास' थास' गोसोमखौ होनानै देग्लिनानै जोंना हासुङाव हासुुंयाव मानि मोजांङै फोमोननाय बायदि खालामनानै दोनो हासुंङाव माथुनानै ओमफ्राय बे मोजां मोजांङै मोजांङै जायोबा बेखौ हाननानै जोंहा साराय गुदुंङाव थाव होनानै बेखौ सामब्राम बानलु होनानै थावखौ आराम एवनानै बेखौ आराम एवनाय जायो। आरोखि बेवखांनायनि उनाव जोंना माखासे मस्लाफोरखौ होयो जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेफोरबायदि मस्लाखौ होनानै आराम फोमोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय नों नोंथांमोननिजों अनलाजों अमाखौ अमाजोंखौ माबोरै संङो बेखौ फोरमायदो एसे
रोखोमैनो जागोन आं दहाय खोन्थानाय बायदियैनो अनखौहाय बोरै देनांगौ बेफोर गाैबो एखेयानो जागोन नाथाय जोङो जेरैहाय दाउखौ एवफ्रामदों अमाखौबो जोंङो बिदिनो एखे रोखोमैनो एवफ्रामनानै लागोन बेयो एखेयानो नोंथां नाथाय आं नोंथांनो बेखौ फोरमायनो सानो जि जोंङो जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि जायोब्ला जों बांसिनानो माखौ बाहायनाय नुयो बुंदों आङो खारै नङा होमबा जेरैहाय नोंथांङा बुंदों नाफाम जोंनि बर'नि बेबो गुबै मोनसे दोरोंङारि जाग्रा आदारानो थिग बिदिनो नाफामखौ संनो थाखायबो जोंनो खारै गोनांथि जोंनो खारै जायो खारैखौ बाहायो जों खारैखौ बोरैहाय बानाय जायो। जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगांङाव एसे फोरमायनोसै
औ
खारैखौ खौ बोरि बानायो बुंङोब्ला जोंङो गोबां रोखोमैनो बानायनो हायो जोङो खारैखौ गिबियावनो जोंङो थालिर थालिर बिफांनिफ्रायबो जों खारै मोननो हायो थालिर बिफां मोननै रोखोमनि थालिरनिफ्राय जोंङो खारै मोननो हायो जेरैहाय थालिर आइथिया आरो मोनसोर थालिर बेसोर मोननैनिफ्राय आरो ज जेरैहाय मुदुफुल बिफां आरो जा बेसर ओरि सबाय आरो जोंनि दा बाजाराव मोननो थांङो जोऔङो जेरैहाय सदा बेफोरनिफ्रायबो जों खारैखौ मोननो हायो नाथाय जोंङो जोंनि देहायाव जेबो खहा खालामै खारै हिसाबै जोंङो माखौ मोननो हायो थालिरखौ थालिरा जोंनि देहायाव जेबो खहा खालामा आरो संनायाव जानायाव आरो गोथावसिन जायो थालिरनि खारैआहाय आरो गोबाबसिनबो जायो जोङो खारैखौहाय माबोरैहाय बानायो बुंब्ला थारै जों जोङो गिबियावनो थालिर बिफांखौ दानफायनानै लाग्रोनाय जायो थालिर बिफांखौ दान नानै बिनि माखासे गोरान बाख्ला बेफोरखौ जोङो साफा खालामनानै लाग्रोगोन बेनिफ्राय ससे ससे जोङो बेखौहाय दानस'नानै लागोन दानस'नानै उनावहाय जिरनानैहाय बेखौ जोङो फोराननाय जायो जोङो फोरानखांनानै मोजाङै राननायनि उनावहाय बेखौ जोङो सावनाय जायो गोरान जायोब्लाथाय बेखौ सावखांनानै जोङो एसे मोजाङै खामजोबबाथाय बेखौ जोङो बेलासि फोराव सावोबोला जोङो हरसे गाहाम दोननो गोनां जायो मानो होनब्ला बेयो मोजाङै खामजोबनायनि थाखाय अखानायै जोङो बेखौ
एसे दै सारस्रोनानै मोजाङै जाहाथे बियो मोनसे हांगारसो जागोन नालाय सावखांनायनि उनाव बे हांगारा जाहाथे बिरफुङा बा बेनि गोबाब खारै बेनि जा गोबाबा बेयो खारा बेनि थाखाय जेखौ दै एसे एसे होन सारास्रोनानै मोजाङै लगायनानै एसे गिसि बानायनानै जोङो बाल्थिंफोराव हाय बा जायखि जाया दोनग्रा मोजां जायगाआव हाय सोनानै दोनगोन दोन्थुमनानै लागोन बेनिफ्राय जोङो बे दोन्थुनायखौहाय जोङो सरगोन जेरैहाय जोंनो जेसेबां बुरजानांगौ जेरै जोङो बेखौ सरनायाव सरगोन बुङोब्ला जोङो नालेंखरनि जा खथा बुङोना जोङो बेखौहाय बेयावहाय जोङो मोजाङै खथासे खालामनानैहाय बेयावहाय दै होना दोननानै एसे एसे गहोबाय थागोन बिनि बिदै बा रोसिखौहाय बेजोंनो जोंनि खारैया जायो। बेनिफ्राय जोङो खारैया माया गोबाबसिन बुङोब्ला जोङो थालिरखौनो बुंनो हागोन सबाय बा गुबुन मुदुफुल बायदिसिनानिख्रुइ खारैखौ नाथाय जोंनि थालिरनिफ्रायबो जोङो माखौ बांसिन गोबाब बुङोब्ला थालिरनि मादाया बांसिन गोबाब जायो थालिरखौ जोङो थालिरनि मादाखौबो जावखुनानै बेदर बेदर बिदि गोबा गोबा जिरनानै बा दामना लानानैहाय खारै बानायनाय जायो नोंथां
औ औ
नोंथांमोननिथिंजाय मा माबेनिफ्राय खारै बानायनाय जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
जोंनिजोंबो बिदिनो बानायनाय जायो नोंथाङा जा फोरमायदों बेबायदिनो बानायनायबो जायो आरो बे सिबिंफोरनि थानाय बे माबाया ओरैनो फिरिखांनाय बिगाबा बिगाबा बेखौ औ बिगाब साबाखौ सावनानै नोंथाङा दा फोरमायदों बिदिनो बिदिनो प्रसेसजों बानायनाय जायो जेरै सावनोसै सावखां नानै बे दै सारसिनानै आराम सिथम सिथम लानानै नालेंखर थख्रायाव नालेंखर थख्रा बे नालेंखर थख्रा जाखांनानै थख्रा थायोना बेहाय गुदियाव औ गुदियाव फलंनानै फिसा गुदुं फलंनानै बेनि सायाव दोननानै दै फसरनाय जायो दै होना होयो एसे ओमफ्राय बे गसर बोनाय थानाय माबाया बिदैया रसा बेखौनो खारै महरै बाहायनाय जायो जोंनिजों नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायजलायनांगौ समाबो जाबाय नालाय जों दिनैनि रायज्लायनायखौ बा सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
दे गोजोनथों
थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां